आइ सिखौमोनलै आदा
थांनांसिगौमोनथ' आरो
आद्रा खामानिफोरखौ थाब थाब थाब खालामनानै लाखायाबा उनावहाय आद्रा आद्रायानो थालांनानै जोबनानै थाङो
बेखौनो आंबो सानगासिनो उन्दु उन्दु हराआवनो उन्दुनो हाया ओंखाम मोजां जानो हाया जालांबाय आङो। साननायजोंनो देहा सोलेरानो सोर रानख्रबायजों मोनलांबाय आं
दे नोंनि रावखौ बिराद आपस आङो नों जाहैबाय सासे ओ बर' हारिनि जोहोलाव गोदोनि मानसि मसि एसे बिदा हिसाबैनो आंनो खोन्था होदो आ दे
बेखौ आङो नायनो नोगोद गोबावसे नुयिया नायनो लुबैयो लुबैद इसिबां मोगथां मानि फाग्ला बायदि मोनलायलांबाय आं मा जाबावगोनथाय बे समाव आङो गावखौनो गाव बुजिनो हाला
ओम फाग्ला जानांगौ खोथा गैया ओम ओम फाग्ला जानांगौ खोथा गैया आदा आंनो न बहाय खाथियाव जायखिया नों बुं दे
आं बेखौ लोगोआवनो बथारबायले बैसोआन खावनानै लायनायनि थांखिसो लाबाय आं
औ जेनेबा फार्स्टआव रायज्लायग्रोगोन बिनि उनाव जुदि आ आ बिमा बिफा बिफाया हरा होनोब्ला नोङो खमसे खम बेखौ मा खालामनांगोन नोङो बेखौ टारगेट माबा ओ माबा लानांसिगोन आरो मोनसे जायखिजाया बिदि लानानै नोङो खावना लानांसिगोन
नंंङाब्ला उफाय गैखाया
ओम सम बोथोरानो मिलायबानो दडाइरेक्ट लायबाय आरो ना ओमफ्राय जोङो डाइरेक्ट जोंबो थांफागोन हेल्प होगोन औ माबायावसो थांगोनलै खिन्थु जिनै रिंगासोआवसो मोना मोनानि
मोनायावसो जाखागोन खावनायाथ' मोनायावसो जायोना
औ सानावबो जायो जानायालाय जेना सानावथ' जुदि ओ जेनेबा आं बुं आरो बाजैया जुदि नोंखौ थार गोसोजों मोजां मोनोब्ला नोंहा बेयाव बेखौ एथ'बां रिकुवेस्ट खालामनायनि गोनांथि गैया
नोंगौ बाथ्राया सैथो
औ बे खोथाया एकदमबार सैथो सिदा खोथा ओमफाय जुदि बेयो जुदि एसे एरा एराबा होमब्ला नों मा खालामनांगोन बेखौ खौ एसे दाद्रि होनांगोन गोरा रावजों बुंनांगोन जुदि फैया नोंख खौ आं ओरैबायदि ओरैबायदि खालामगोन नों जेबो साननोनो हानाय नङा बेबायदि खोथाखौ नोङो बुंनांगोन आरो उफाय गैयियाव नोङो बेखौ थगायनानै अब्लाबो बुंनाय जागोन नों बेखौ बुंनो साना मिथिबाय नों बेखौ बिराद मोजां मोनो। बिदि जायोना खोथाया ओम।
बेखौ बुंगोन गाबगोनबो आं अनगोनबो आङो रायगोनबो आङो आङो सयनो हाला आं जोबोद मोजां मोनो। बोथोरा ओमफ्राय नै माथो अखा हाबाय एम्बु बुनायनिसो गोसखांबायमोन आं थसफोर दंनायमोनबा नागिरहैजाबायमो। आराम स्रायनो
बुथारजेनदों गिबि अपेनिंआव आंसो बाबु अपेनिं आंसो खालामदों।
बेथ' बाब मोनसे बिराद जारिमिनारि बायदि जानानै थारसिगोनलोय। आ मासेजोंनो एम्बु मासेजोंनो जानाया जोङो ना हारायानो मोनजायो ना बिगुरानो‌ मोनजायो।
ओय बे अखानि सोदोबा बारा हाबस्लाबालै ना?
हा
बारा हाबाथ' बियो बिदिया बारा हाबा बारा खोनाया नों थ' मानसिफोरनाव आं हरो मेरला हरबाय खिन्थु बिदि खोनाया माबायाव बै अफलाइन मा मा होनोमलाय जोंनि बे ओरैनो नरमालाआ बे हरबाय मेरला खोनाया फैयानो ना?
ओहो खोनाया
औ दे बुंलांदो दे बहाय आद्राया बुंदो।
ओमफाय बेथ' बिराद गोसोखांथि जाना थासिगोनलै। एम्बु मासेखौनो फाग्ला आलुजों जाफैबाय जोङो सेलाय बिलाय।
आइयै अ' फेन्दाया आंनाव फैजोबदोंब्रा मोननैया।
नोंनावनो थांजोबदों नोंहा बुथारग्रा नालाय नोंनावनो थांजोबदों।
औ आमफाय नोंस्रा माबा माबा खनबाबो मोना खनबाबो मोना माबा आलुल' फैयो बिदैल' फैयो।
बाब्रेबाब मासेल'द्राया अयनाय जा थारदोंलै ना?
औ ब्रा बै मा माखासेया बाराबानो आरामसे मोनखायो।
बाब थोखायोब्रा ओयदिनखालिनो बोथोरा मोजां जाबायमोनलै।
ओमफ्राय नोंलै बेबादै दिगदार आमफ्राय दा बायोना सिजानो लेवार दाउखा
लेवार दावखा औ समा समाबो जाबाय जिसे रेंगा
औ बे नोंनि माबाखौ जामबुंखौ खोमायाव लाथाब दे।
औ लाथारमारदों अखायाबो बारा सोदोब होथारबायलै खोनानो नागिरला।
औ ब्रा दे खोनायो जेबो नङा नों गोराल' रायलाय बाजैया माला लायगोन? माम बेर लायदो आं अले मिथिला।
औ
आं बाजैखौ गाज्रिनो लुबैबाय थांनानै नोंसोरो देनां जुलि जायोबा आङो थांनानै नों आंखौ रिजि माबा माबा बोजबगोना बोजबा आं नोंसिनाव थांबा?
मानो बोजबा मा जानो गोसो जाहो हरजोबगोन आं मैसो जानोना बोरमा जानो ना दाउ जानो ना दाउदैसो जानो ना बिदै जानो? जाहरजोबगोन आङो नोंदाया जाहोहरजोबगोन।
जागोन आं जाखा गोन गासिबो बुस्थुखौ आं माब्लाबाबो जाखायो खिन्थु जोङो मानसिया बारा जाया मानो होनोबा जों गासिखौबो एसे एसे जाजोबो। बुस्थुआ माने जों गरिब नालाय, गरिब मानसिया जे गासिखौबो लुबैयो। बेखौबो टेस्ट खालाम बेखौबो जानायनो लुगैयो बैखौबो जानायनो लुगैयो बेखौबो जानो लुगैयो। ओमफाय बिदिजोंनो जोंनि जानाया मा जायो खम जायो। उदैयाव बारा हाबनो नागिरा दस्रा दस्रा बुस्थु सोबाथाय, मोनसेसि मोनसे बुस्थुखौनो जाखायोबासो बांसिन जानो हायो आरो।
मोनजायै बेदरखौबो जाहोहरगोन आं मैबो जाहोहरगोन हाग्रानि अमाबो जाहोहरगोन।
आइयै आइयै आं बे बरिया मोनोलै आंना हा आंनो हाग्रानि अमा नांगौलै जि गोथाव मोनो आं।
बेखौ दे मोनजागोन सिनथा खालामनो नांङा। नों दा ओमफ्राय आलदा बिहरना संना होगोन।
औ फाग्ला आंनो लायफाग्राब
औ हिनजाव हिनजाव गोदानखौसो संगोन रजेखौ सोंगोन आं हिनजाव गोदानखौ। औ औ देरस'नखौ जाहरगोन आं।
जागोन माने माने बिनि आखाइजों संनाया जाहैबाय जोङो
गोदान मोनसे गोसोखांस औ औ गोसोखांसिबो जानानै थागोन।
औ ओमफ्राय नो औ। नोंस्रा बिसिबां गोजानाव ब्रा न'आ आं मालाबा आलासि जानो सानदोंमोनलै।
जोंनियाव आं जोंनियावथ' दानो आलाायसि जानायनि सम जायाखै, जोंनियाव आरो बे आंनोखौ माबायाव लांगोन बे रजेखौ लांबासो जाहैगोना खेबसेरनो सारप्राइज।
आयै आदा समा जानद्रायसिगोन नामा बिदिबा?
जानद्राया सिदेन् दाख्ला
नों नै आं मोनसे खोथा बुंनोसै हा।
औ।
जुदिनो जोङो रजिखौ लाङो मोनायाव जिनै रिंगायाव ब्ला आं आंथ' जेनेबा आंलायनो माबायाव ओरैनो फां फुं बेखौ मा होनो बै जेनेबा बर'नि जेनेबा बुंफोरबाय आं ओरैनो हो नोंसि जा ओरैनो बेयो जाहैबाय आंलायनो गारिनि द्राइभार माबा गारि सालायग्रा। ओमफाय आं दा नोगोद बै उनावबो जोंना रजेनि माखासे गामिनि मानसिफोरा जोंखौ खिथु खिथु होसोबायलाय नो, ओमफ्राय द्राइभार आंसो। दे नोंसिनाव लांनांगौ नालाय, आं देन जार सालायबाय आरोना। नोंनि रायज्लायनायखौ आं खोनाबावला।
लबा बैयाव एसे दिगदार जायो ओंखायनो दा एसे सिगां लाङोबा लामाखौ आंहा एसेबाबो एं एं एं एं एं होननानै मोजां थांनायाव द ग्रोब न'आव दा सान'
ए बेखौ बेखौ थांयिनि सिगां आङो लामाखौ देखायखागोन बबेजों लांगोन बबेजों लांगोन बेखौ मोनसे ग्राब खालामखागोन मिनथिबाय। नों सिन्था खालामनाङा औ बोरै थांनां अबेहाय थांनांगौ बेखौ खिथाखागोन डाइरेक्थ' न'आव थाङा नालाय दस्रानि माबायावसो थायैगोरगोन बिसोरथ' नङाबा नागिरगोना होसोगोन। नङाबा डाइरेक्ट लाना फैफिनगोन बिसोर बेबायदि। ओंखायनो आलदा न'आव दोनैथ'नोसै बिनि उनावसो रायलायनोसै। उम होमबाथ' गनायनांबाय बिसोर लाना खालायदों मादों होनबाथ' गनायनांबाय।
औ आमफाय जुदि बिसोरो फल' बिसोरो खिथु खिथु होसोबाबो मोननाय नङा आरो आं सालायनांगौबा खिन्थु।
मोननाययाथ' मोनखाया आं नोंनि सायाव फोथायनाय दं। खिन्थु हाखरावल' हा औ हाखरावल' गब्राय होनाङा आरो।
गब्राय होआ आं नोंसोरखौ बुजि जोबोर मोजाङै लांगोन जोबोर मोजाङैनो नोंसिनि जुलियावबो आङो हेफाजाब होगोन आरो जुलियाथ' जोङो एसे माबा बिदिया हाखु दाखु जायो नालाय जोङो बेखौ बेखौ जोङो आं डाइरेक्ट नोंखौ बेयाव लाङा लासिनो डाइरेक्ट मन्दिरावबो लांनो हागौ आं नोंसोरखौ।
मन्दिरावबोथ' जायो जुलिया औ खालामनो हायो जेबो नङा।
उम अन्थाइ थाफायाव लिरनानै गारबोग गोन नोंनि मुं आरो बाजैनि मुं एकदमबारे सिदा खोथा दै आदा।
दे बबेनि अन्थाय थाफायाव लिरनो सानदों नोंलाय?
आङो बावखुंग्रियाव लिरगोन सिन्था दा खालाम। जै बाव लिरबाय होनबानो आं बिदि लिरबावा नोंसिनि संसारा जोबोर मोजां जाथों आदा आरो बाजैनिया
आरो बिनि लिबजों लोगोसे
दे हामथारबायसै।
नोंसिनि बिसोर सानैनि जिउआ जौसे बोसोर जौसे बोसोरनिबो बारा थांनांगोन दे होनलायखायो आङो।
बांद्राय जाबाय नामा। फंबाय बांद्राय जाबाय नामा बैसोआ बोरायद्राय हैया होमबा आइ बाबरे बाब‌। बुराय बुरै हाब थैख'नो हाया मानो हाया जालायथारगोन।
संसार जालानांगौलै आद आदा बाजै बोराय ख्रेब बुरै ख्रेब अ बाजैथ' गैया नालाय दा। स बावनायजोंनो माबा आदा बाजै आदायाथ' दंखायो। बाजैखौबो हानहरफाबावबाय दं साननानै आइयै।
आइयै। दंनाययाथ' दंब्रा दं औ दङ साइदआव दं खाथियाव दं। औ
औ जायखिया खोनाथों खोनाथों खोनाथोंसो बुंखानांगौ बाजैखौ। जायखिजाया बेबो एसे गोसोआ मोजां मोनो खोमा जोंथ' बाजै बेनि बादै गाज्रि रायलायाखैना मोजांसो रायलायदों औ बोराय ख्रेब बुरै ख्रेब संसार जालांनांगौ आंबो नोसिनाव थखन थुयै थुयै थांथारगोन दे आं था थाबायनानैबाबो थांगोन।
आंबो फैगोन मास जोबबा जोबबानो फैगोन आं सिन्था गैया।
आंसा आंथ' सानबावदोंसो आंबो होन आंबो उमबा आंबो नोंनि बेवाय लाबाय। आरो नोंबो आंनि बाजै लाबाय आमफ्राय अ अब्ला जोङो मा खालामनो सानदोंमोन आङो मोनसे दो जि जि बिगासो हा बायनो सानदोंमोन।
औ जि बिघा औ ओमफाय
जे मोनसे जोंना मोनसे ओरैबायदि जागोन जोंना मोनसे था ओ माने गामि बादि जागोन जोंनि लोगोफ्रा गामिसो जागोन।
गामिसे
बाय गामिसे बानायगोन जोङो बेयाव लासै लासै लासै जों फेहेरलांगोन। जोङो लासैनो माने जोङो दा जोङो माने जोङो बैखौबो खालामलांगोन लासैनो।
इउनिखौबो ओं दे बुजिबाय
गिदिर जागोन ओ दाथ' जागासिनोना जोंना।
औ जा-जागासिनो ओं लासै लासैनो।
गेजेराव नालाय बयजोंबो जोङो माबा गैया गेजेरावनो दं। बिनिखायनो जोङो मा खालामनो सानदों आङो आङो ज्रि बिघा हायाव जोङो दाथ' बुहुद जोंना लोगो दं नालाय ‌ नोंनिया ओइयाव आंनिया बै जिङाव माने बे जाहैबाय ओ जोबोर मोजाङै जे बेखौ साजायनानै अबेथिं बानायबा अबेथिं साइस दिजाइन जागोन मा बानायबा माबायदि सेप माबायदि फैगोन बेखौ बानायनानै जोङो न'आ बानायबाय बिनियाव दाना गोजौजों आराम ससे ओरैनो लामा थाब बायग्रा औवानि दालां बैयाव नोंनाव थांलायग्रा आरो गेद जेराव मा थागोन माबा थागोन जोंनि साम सा - मेल मिथिं जाग्रा जायगा औ गेजेराव ओमफाय बै खनाजों बै खनाजों लामा जाजोब
जोबोद समायना लुगोन जों औ।
आमफ्राय बिफां गायगोन गाहायाव फुरा